हेलौ औ खोनादों ना?
खोनादों।
औ ओरैनो रायलायनो सम मोनगोन ना?
समाथ' दङ रायलायजागोन दे।
उम दा ओरैनो मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनोथ जाखांनानै जिरायनानै दंथ'यो।
आतसा मा ओंख्रि जाखो? हा?
मा होनदों?
मा ओंख्रि जाखो होनदां?
अ जोंहाथ' दा दालि सं जादों आरो बहल बहलजों सआबिन
आतसा
औ
ओरैनो ओ
नोंस्रालाय मा ओंख्रि?
आं बेलेग जायगायावसो दङ ओंख्रिया दालि ओमफ्राय लेस्रा फाजा
ओरैनो बरफोरनि ओंख्रिनि सोमोन्दै रायज्लायनो नामा?
औ आं बिदिनो होननानै हरदोंमोन आरो। अ ओरैनो मा‌‌ मा ओंख्रि खौ मोजां मोनो नोंथाङा?
आंथ' बर'नि ओंख्रि होनोबा अनला ओंख्रि
अ
अनलाजों एम्फौ लाथा
आ
सबायजों दाउ सबायजों साम'
आ
बेफोरखौ गोथाव मोनो। आरो मस्ट ओंख्रि गोथाव होनबावोबा नारजिजों अमा
औ
औ
औ औ गोथावआनो।
नोंथाङालाय?
आंबो इदिनो माने एखे ओ अनलाजों दाउ अनलाजों अनला मेवा दाउ। अनला अनलाजों एम्फौ लाथा। बायदि रोखोम अनलाजों जानो मोजां मोनो। ओरै अनलाजों मैथ्रु बिबार बायदि बायदि जाजायो अनलाजों गोथावआनो मोनो जेनेबा अनला जाबाथाय। गोथावआनोखा ओमफ्राय जोंहा बालाबोथिया गोरान सबायजों दाउ सबायजों मै बेदर गोरान जोबोद गोथाव मोनो माने
उम बर'फोरनि जि आइ जि आइ मोननाय ओंख्रिफ्रालाय मा मा मोनलाय?
बर'नि जि बे अनलाजों दाउ बे सबायफ्रा थाबाय जेनेबा ओमफ्राय आरो गोसोआव गैजोबला आङो माने
औ
औ
नायफिननांगोन नङा होमबा बर'फोरनि जि आइ मोननाय ओंख्रिफ्रा मा मा होनोबा
ओरै जाग्रा हिसाबैसो दं जेनेबा आरो लों
नार्जिजों अमायाबोथ' नार्जिजों अमायाबोथ' जि आइ मोननाय नङा होमबा
जि आइ थेगाव मोनो नारजि अमा दङ अनलाजों दाउ दङ'
मैगंफोरालाय
मैगंफोरलाय जि आइ टेक मोननाय मैगंफ्रा मैगंफोरखौबो बारा गोसोआव गैला जि आइ टेक मोननायखौ आरो नायफिनबासो गोसोआव फैसिगोन। नाय- थारियाबो गोबाव जाबाय। खेरादाफिनि ओम खेरादाफिनि देलाय नोंथाङा गोसोआव दंबा एसे खोनथालाय
जि आइ टेक मोननाय मैगंफ्राथ' बे खेरादाफिनियानो आरो
आरो
जोंनियाव मगा
जोंनिया मुगा दुनदिया होनोमोन बे
ओ बोरैबा होनथारदोंमोनलै बावबायना
बावबायना मुगा- मुगा दुन्दियाखौ
ओम
ओरैनोथ' गंगार दुन्दिया होननानै माबायो अफिसियेलाव
औ
गंगार दुनदिया होनो
ओम
बुंंबाय बे दंबावोमोन ना माखासे मा मामोन दंबावोमोन फरायनांगोन बेफोरखौ बे माबा मानि मुनिबो दंमोन खोमाना?
नंगौ ओम
मानि मुनि बानलु रुसियाबो दङमोन नामा अं फैयो जि आइ थेक ओरैनो जि आइ टेक ना ओरैनो नोंथाङा बर'नि मा-मा ओंख्रि संनो रोङो जायखिजाया बर'नि दोरोङारि
रोङो रोंनाया
गासैखौबो संबाय आं संनाया
नारजै जों अमाफोरखौबो संबाय सबायजों दाउ संबाय सबाइजों सामु संबाय
आरोलै अनलाखौबो संबावबायसो
संजोबबाय माथो ओमबा ना?
औ बरफो फोरनि गोरा गोरा ओंख्रिखौबो संनानै जाखांबाय जायखिजाया
जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि संनाय स्टाइला बिराद गोरा माने। जानला मोनला मानसिया संनो रोङा आरो खारदैजों संनांगौ एवला एवलि लगायला लगायलि जाया माने
औ नार्जिखौनो होनदो नार्जिखौ नङा होमबा रुबाय थादो। गिबियावथ' सोमनानै लाग्रोबाय नारजिखौ बिनि उनाव सोमनानै बोखांबाय।
बिनि उनाव डाइरेक्ट दै होनानै रुबाय एसे आरो बेवहायनो खारदै होनानै मिलायबाय नङा होमबा? आरो बेखौ रुइदोंना रुइयाखै नायबाय बिनि उनाव रुइजोबबायब्लाथाय सागं साबाय
औ
दैजों रुइथाराबा सदाफोर एसे होबाय औ बिनिफ्राय
बे नारजि ओंख्रि गेब्लेहोनायखौनो बिराद बा माने बेखौनो मानसिफ्रा बांसिन हाया माने। बर'नि ओंख्रिया ओंख्रि मादाव बे नारजि ओंख्रियानो गोरासै बेबादिनो आ माने खायसे खायसे‌ गेबेले जायाबो बेखौ गेब्लेहोनांगौआनो बिराद थान एक्सपार्ट फोरनि थाखाय थायो ओरैनो इस एक्सपार्टफोरनि थाखाय संबाय थाग्राफोरनि थाखाय
दा
खोनायाखै मा होनदों।
दानि मानसिफ्राथ' गोबाङानो संनो रोङा दां बे
संनो रोंलाथ' नारजि ओंख्रिखौ खुखारावसो रुयो दाना मानसिफ्रा
बिदिनो
गेब्लेनाया गोरलै जायो।
हम गेबेलेनाया गेबेलेयो।
नोंथाङालाय साम' ओंख्रिफोरखौ संफेरबाय
संबाय आंबो आं साम'खौ संफेराखै ओ मारै अनलाखौ संफेरबाय नारजिखौ संफेरबाय जेनेबा ओमफ्राय सबाय
आङो आङो सबायाइजों साम' संनायखौ नोंनो एसे खोन्थाना हमनोसै
साम'खौ थ' जोङो दैमानिफ्रायनो लाबोबाय हरसे सोमहाबनानै दैयाव दोननानै खिगार होबाय अ खानायै सायबाय दानबाय हुबाय बिनि उनाव जोङो संनो संनायनि लाहार फाहार खालामबाथाय साम'खौ एवग्रोबाय आरोखि थाव एसे होनानै एवबाय इनि उनाव बांद्राय गोबाव एवा एसे स्रेब स्रेब होननो नांगौ
औ
बेनि उनाव साम'आ एसे एवखांनायनि उनाव सबायखौ सुनानै लाखानायखौ होसननानै एवबाव बाय दसे बिनि उनाव दै होनानै खोबहाबनानै दोनबाय बिनि उनाव खारदै एसे हरबाय
आतसा
बेखौ मिलायनांगोन आरो ओंख्रिजों नोंनि खारदै होनायजों मिलायनांगोन
औ
बिनि उनाव गोबावै ग्लब ग्लब गोदौखांनायनि उनाव नोङो सबायखौ नायदो रुइबायबा नोङो एसे मोजां एरबाय थानानै गेब्लेहोनांगौ बेबायदियानो मेनानो औ
उम
आरो मा संनो रोंबावो होनदोंमोन नोङो
आङो ओ थास' बिथ'रि थास' बिबार आ अमा बेदरजों थास' बिबार बर'नि ओंख्रि नङा होनबा बेबो बेफोरखौ रोङो माने एसे एनैखौ
औ
ओरैनोथ' संबाय थायोबा
जों गोदोसो गोबां बर'निफोरनि ओंख्रिफोरखौ मोनजायोमोन दानिया बा रा जोङो
ओ देरनानै जानो रोङाया नङा होनबा औ गोदो न'आव थायोबा मोजाङै माने न'खरनिया मोजाङै संना होयोमोन बर'नि न'खराव थाबाय नालाय बर'नि ओंख्रि मोन दा देरनानै बाय जोयाव ओंखारबाय जोङो बायहेरायाव बायदिसिना जानांबाय
बर'फ्राबो मावनायखौ गारबायना बेनि थाखायनो मैगंफ्राबो खम जालांबाय